आ अ। खोनादं?
अ खोनागासिनो नोंथां।
ओ। नोंथांखौ कल खालामनाय जाहोना जा दं। मोजाङैनो दं। नोंथांखौ कल खालामनाय जाहीनानो जाबायमोन नोंथांनियाव। बैसागोनि सोमोन्दै। सावरायलायनो आरोना।
औ हागोन नोंथां।
आह बैसागो होनबाथ जोंनिया मिथियोनखा बयबो नङा होनबा।
नंगौ नोंथां।
गो। जों सुबुं माहारिया बयबो रंजा फोरबो फालियो बेबायदिनो ओ बैसागोनि सेथि सानखालि। सैथो सैथो दाननि लास। बे हालि मोसौ मोसौखौ जों थुखैयो नङा होनबा। मोसोखो थाखाय बेबायदि हालदै लाव फान्थाव। बेबायदिखौ बुथुमनानै जोङो दैमासिम बा फुख्रियाव मोसौ मोसौखौ मोसौ बोरमाखौ सुखैनो लाङो आरो। नोंथांनियाव आवाज फैदो फेन लगायदोंमोन नामा।
खोनायाखै नामा नोंथां।
फेननि आवाज फैबाय दं।
अ फेन माने एसे। बायेरावसो दंमोन आरो।
अ दे।
उसुबिदा जादों नामा नोंथां। रायलायनायाव।
दा जाबाय। बेबायदिनो मोसौ थुखैनो थाखाय दैमा बा फुख्रियाव लाङो बा दिग्लि लिथि बिलाइ लाव फान्थाव खनसायनानै बेबायदि बिदिनो बा मोसौ थुखनाय समाव जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबायथा बेबायदि मेथाइखौ खननानै मोसौखौ थुखैयो आरो ना
औ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो मोसौनियाव गोसोम गोसोम फु थाखो फुनानै दैमायाव थुखै माने मोसौखौ लाबो आरो लाबानै बेनि उनाव बेनि उनाव जों सुबुंफोरा जेरै हाग्रायाव मोननाय बायदिसिना जेरै दिंखिया मानिमुनि खिफ लेवा बेबायदि खनसायना लामोननानै बे सानखालि जोंनिया संना एवनानै एवनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो। बेबायदिनो बे सान खालि आरो थालिर फस्ला बेबायदि एवनायखौ जानायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो सैथो आं सैथो दानि बैसागोनि बैसागोनि सेथि सानखालि आरो बयबो जोंनिया बबा गेदेर गेदेरखौ उन्दैया खुलुमनाय बा बेबायदिनो मान मान खुलुमलायनाय बेबायदिखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो गामिनि बयबो गेदेर उन्दै गथ गथायाइ बोराय बुरै बयबो ज जालायनानै बेबायादनो बैसागोनि नैथि सानखालि बयबो गामि गामि रंजायो बेबायदिनो बे रंजानायाव खाम सिफुं जथा सेरजा बायदि लानानै मेथाइ खनानै रोजाब रोजाबनानै मोसानाय बा रंजालायनायखौ जोंनि गामियाव ओ नुनो मोनो बेबायदिनो आरो बेबायदि अ मोसानो थांनायाव बिदिनो नखरा रां बा माइरं एसे हरो हरो बेबायदिनो बेबायदिनो हरनायखौ बयबो ज जालायनानै ज जालायनानै सा बैसा बैसागोनि जोबथा सान सातदिन जाया होनबा अ बे सानखालि बयबो ज जालायनानै जोंनिया बा सावरि बादारि जानाय जेरै बयबो जमा जालायनानै बे रां मोननायखौ जोंनिया माइरंखौ बयबो सं जमा संनानै बा बेदरफोर माबाफोर बायनानै बेबायदिनो बयबो ज जालायनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि खुंफुङो बेबायदि बैसागु नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन बैसागुआथ बर सुबुंफोरनि मोनसे गोनांथार आंगोनिबो आंगो फोरबो जायखौ जोङो सुबुं माहारिया बर सुबुंफोरा आमाय थुख्लु होननानैबो बुङो नङा होमबा
नंगौ
बैसागुआव हाय बैसागुआनो जोंनि ओ दाननि गिबिसिन दान जेरावहाय जाय जेराव बिफां लाइफांफोराबो गोदान गोदान बोथोर गोदान बार मोननायजों गोथां गोथां बिलाइ खायो बिलाइ बायदिसिना बिबार फिथाइ बिबार बिफांफोरा गोदान गोदान बिलाइ लानानैहाय समायना खालामो बेबायदिनो सुबुं माहारिनि जिउआवबो मोनसे गोदान रंजाखांनाय गोदान सिमां आरो गोदान माबा मोनसे मोननो लुबैनाय बायदि बिथिंफोरा सुबुंनि गोसोआवहाय रिंखां फैयो आरो बैसागुआहाय जादों सुबुं माहारि रंजा रंजा रंजाथाव मोनसे फोरबो जेराव बरफोराहाय बरफोराहाय माखासे फोरबोफोरखौ बिथा खालामनानै गोदोनिफ्रायनो फालिबोदों नङा होनब्ला बेवहाय बैसागुआबो मोनसे बाहागो लोगोसे आरो बेनि अनगायैबो बरफोरा गोबां गोथार फोरबोफोर फालियो दा जोंनि ओनसोलावहाय बैसागु फालिथाइ होननानै बुङोब्ला बरफोरा जोंनि ओनसोलावबो गोदो गोदायनिफ्रायनो बैसागुनि संक्रान्ति खालि जेनेबा बैसागु फुस सैथो दाननि लास जेनेबा जोबथा सानखालिहाय मोसौ थुखैनाय मोसौ बैसागु मोनसे ओ खान्थि फालिनाय खान्थि दङ बे बे सानखालि जोंनि ओनसोलावहाय गिबियावनो मोसौखौ थुखैनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जायो बे लाहार फाहार खालामनायाव मोसौखौ मिथिंगायारि मोननाय बायदिसिना बेसादफोर जेरैबायदि दिखोलथि बिलाइ मोखोना बिलाइ आरो लाव फान थाव लोगोसे दुसुमै हांगार खौ लगायनानैहाय फोथा फुननो बाहायो आरो मोसौखौ थुखैबाय थानाय समावनो ओ बेफोर बायदि मिथिंगायारि मोननाय बेसादफोरखौ जेरैबायदि लाव फान्थाव बेफोरखौ हाना लानानैहाय मोसौखौ खुबै खुबै थुखैनाय जायो आरो मेथाइ रोजाबनानै जेरै बायदि नोंथाङा फोरमायनाय बायद दि लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बेबायदि बुंनानै मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो। बेनि उनाव ओ थुखैखांनायनि उनाव मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव मोसौखौ उदाङै हगारनानै होनाय जायो ओ हगारनायनि हगारनानै होनाय जायो मानोना मोसौखौ जोङो ओ बोसोराव बेफोरबायदि खेबसेल खालामो मोसौनि बैसागु बेखायनो मोसौखौ गोसो बायदि उदाङै हगारनानै होयो बेनि अनगायैबो मोसौनो ओ मोदोमावहाय फोथा थुनाय जायो ना नोंथां। बे ओ बे फोथाखौ थुनानै उदाङै हगारनानै होयो जेन ओ हगारनानै होसेयावबो जेन बाहेरानि मोसौ मोसाफोरा फैनानै मोसौखौ जेनेबा जेबो खहा खालामा गावसिनि लोगो बायदि साननानै ओ ज ज थालायो बेबायदि खालामनाय जायो आरो। बेनि उनाव। मोसौ बैसागु जोबनायनि उनाव जोङो ओ सेथि सानखालिहाय मानसि बैसागु फालियो बे मानसि बैसागुआव जोङो गासिबो ज जानानै गिबियावनो नखरनि सुबुंफोरखौहाय जाय नखरनि गाहेला ओ जेरैबायदि आइ आफा आबै आबौ दादै मादै बेफोर बिसोर गासैखौबो खुलुमनाय जायो आरो खुलुमनानै सोरबा सोरबा मान होयो जेनेबा दखना गामसा बेफोरबायदि मान होनानैबो खुलुमो आरो सोरबाया ओरैनोबो खुलुमनानै बोर लायो आरो बेबायदिनो ओ बैसागुआवहायथ नोंथाङाबो मिथिखायो जानांगौ बैसाग सागुआव मोनसे ओ खुंखा जानाय बा गोखा गोखै जानाय खान थिया दङ नोंथां औ बे खुंखा गोखा गोखै खान जानाय खान्थियाबो जोंनि जोंनि बैसागु समावहाय बाहाय जानाय मोनसे ओ एंगार हायै मोनसे बाहागो एबा खान्थि होननांगोन ओ बे समावहाय जोङो गोखा गोखैखौ जानाय जायो जेरैबायदि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगाखौनो बोजबनानै मिथिंगानि मिथिंगाजोंनो आंगो सोमोन्दो लाखिनानै थांनानै थाबोदों नङा होमब्ला? अ मिथिंगाख मिथिंगाखौ लानानैनो बर'फोरा बायदिसिना मिथिंगा मिथिगानि मिथिंगाजोंनो दुखु दाहा बायदिसिना रानलायनाय बायदि जयै थाबोदों बे समावहाय बायदिसिना मिथिंगानि मोननाय बे सादफोरखौ बुथुमनानैहाय बर'फोरा गासै जौसे से था बेफोरबायदि बिलाइफोर बुथुमनानै बिलाइ जा फिथाइ जा बिबार जा गासैखौबो खौसे खालामनानै जौसे से बेबायदि ओ संनानै जायो आरो ओ बे संनानै जानायावहाय खायसे खायसेया मिरामिसबो जायो आरो खायसेया बेदर बेफोरबायदि होनानैबो जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
नंगौ नै
आरो नोंथांनि ओनसोलावहाय आरो बे जौसे सेनि अनगायै आरो जेनेबा जौसे से खौनो जायो ना आरो बेनि बांसिनबो जानायखौ जायो नोंथाङा इसे बुंदो आरो
जानायखौथ बिदि जौसे सेखोनो सोरबा मोनबा जाबाय मोन माबा गैया बेबायदिनो आरो मोनोना गासैखौबोथ मोनजोबा। बेबायद बिदिनो जा मोनो अ जा मोनो बेखौनो संनानै जायो आरो
उम दा आथिखालावथ नोंथां मिथिखायो जेनेबा हाग्रा बंग्राफोराव बेफोरबायदि मैगं थाइगंखौ गोदोनि बायदि इसेबां नागिरनानै मोनला नङा होन बा बिनि जाहोनावनो गोबां बेसाद फोर मोननायफोराबो खमायलांबाय औ बाजारनिफ्राय बायनानै जानायखौ नुसै आरो
उम
आरो मोसानायफोरनि खान्थि बा गाननाय जोमनाय बेफोरनि सायावबो नोंथाङा सावरायनो हागोन
नोंथां जेरैबायदि मोसानायावथ जोंनि जाय जेरै गोमो दखना ब्लाउस गोजा आरनाइ आरनाइ गोजा बेबायदि लानानै हिनजावसाफोरा मोसा मोसायो आरो हौवासाफोरा गामसा गो थां आ ओ सला गस्ला गुफुर आर गोदोनायाव आरनाइ लानानै गासैबो ज ज रंजानानै खाम सिफुं जथा लानानै मोसानो थांनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव नोंथांमोन हेलौ माबायदि। गाननाय जोमनायफोराव।
औ नोंथां थारैनो नोंथांनि बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबोहाय जिहेथु बरफोरा दखनाखौनो बांसिनै बाहायबोदोंना गोदोनिफ्रायनो जेनेबा दखना गामसा आरनाइ बेफोरनो बरनि सिनायथि ओ बेनि ओंखायनो बैसागु समावहाय गासिबो गिदिर उन्दै गथ गथायाइनिफ्राय लानानै बोराय जासिम गाासिबो ओ हिनजावफोराहाय दखनाखौनो गानो आरो गथफोराबो दखनाखौनो गानो। लोगोसेनो हौवा फोराबो गामसा आरनाइ बेफोर बायदि गस्ला बिदि गाननानै हाय ज ज यै मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
नंगौ।
बेबायदिनो गामिफोरावबो एबा गामि खाथि खालाफोरावबो थांनानै मोसाहैयो लोगोसेनो ओ जों जोंनियावहाय गासै स्नि सानथ फालिनाय नुवा नाथाय स्नि सान द सान बा सान
जोंनिया नोंथां समाबो जाना फैबायना। अ दासो दे दोननि होनबा।
औ दे।